होना
औ नोंथां खोनादों जोङो जे ओ बिनो बाहेरा खोथा दसे सावरायनोसै नामा नोंथां?
उम उम।
औ औ दा नोंथां बे ओ नो नि गामिफ्राव जे सेंग्राफोर दं बिसोरो मा मा खालामना थायो?
बिदिनो प्राइभेटफ्राव इंगेस जानानै दं सोरबा
उम।
प्राइभेट हस्पितालफोराव इंगेस जानानै दं।
औओ।
फरायनायाथ' फरायगासिनो दं नालाय।
औ नोंसिनि गामियाव बांसिन बांसिन खामानि मावना थाहैनाय दंना बांसिन फरायै
बांसिन फरायनायानो दं आरो जों गामियाव। बिदि खामायनो थायैनाया खम आरो जोबोद खम।
औ। नोंसिनिथिं बांसिन फरायनायाव ओ बिदिनो गोरों - गोराफ्रा बांसिन दं नामा नोंथां?
उम बिदिनो होननांसिगोन दा, बांसिन गोरों गोरा दं आरो। जे सखारि सा प्राइभेट मा बिदिनो प्राइभेटाव मावनाय सरखारि साख्रि मोननायफोर दंसैयो आरो।
ओ बिदिनो मा ओ औ बिदिनो मा-मा जबफ्राव मावनाय दं नोंथां?
बिदिनो टिचिं लाइनाव सोरबा बिदिनो आर्मि, बिदिनो पुलिसफ्राव इ नोंथांमोननियावलाय? उम औ।
इन्डियान आर्मि
उ उ
नोय ओ नोंथांमोनसिं माने सेन्ट्रेल लेभेलनि जग जेरै सि आर पि एफ, पि एस एफ, सिआइसेब आसा-आसाम रायपल
बिदिथ' गैद्राया' जाहैबाय आसाम पुलिस दं आरो जेनेबा।
अ, उम।
सेन्ट्रेल लेभेलनि गैथ'वा आरो दा सानदि।
ओ
दा नोंथा सिनिथिंजाय ओ बिजनेस खालामग्राफोर दं नामा बेनो?
दखना बिफारि बस्थु, जिब-जुनार फालांगिरि , सा हटेल, बायदि-बायदि रोखोमनि बिदि बिजनेस फालांगिरिफोर दं आरोना।
आ
उ
ओमफाय ओ नोंसोरनिथिं इदिनो ओ, बिदि मैगं थाइगंफोर बेफारि बिदिनो गारिफोर न'आव लानानै जेनेबा बिदिनो माबाफोर फालांगि खालामनाय बिदि दंना गैया? बिदिनो सोरबा औ औ औ औ,
इन जिनि दखान
बेबायदि दं आरो ना दा?
औ
ओ नोंथां दा ओमफ्राय बे नोंसोरनिथिं लामा-सामाफ्रा माबायदि?
औ जोंजोंथ' लामा सामाया एसे एसे माबायानो दं बे गुवारानो उनथिंनो दं। बारा जाथारबा जाबावाखै आरो ना?
ओ
एलाय ससे थांबानो माबा मोनो आरो जेनबा फर लाइन मोनो। अब्लाबो जोंनि गामि एरियायाव जाथ'वाखै आरो माने बेबायदि लामा सिसि ब्लक-ब्लेबटकिं बेफोरबायदि लामाफ्रा जाथ'वाखै आरो,
औ औ
नोंथांमोनथिंलाय माबायदि कन्डिसन फ्रालाय
जोंथिंबो बिदिनो नोंथां जोंथिंबो माने जायगायावनो हा हाखर हाला दंसो गारो‌ बिदिनो अखाफोर हाबाथाय माने दैफ्रानो जमा जाजोबो आरो ना हाब्रुफोर जायो जेना थांलाय फैलायफ्राव बिदिनो गोबां खस्थ' जायो
उम
औ उम जों‌ बिदिनो लामाफोर गाज्रिजाबाबो माने जोंनिथिं माने साफाखौनो खालामनो नागिरा बिदिनो ओ ओ नायनाल' थायो माने जोङो लामाफोरखौनो बायसिना रायजोफोरनि खामानिफोर जाबाथाय बिदिनो फोसाब खानांगौ आरो नाथाय लामा सामाफ्रा मोजाङै थायो
ओमफ्राय नोंथां नोंथां नोंसोरनिथिं ओ बिदिनो जिब जुनारफोरनि फालांगिफोर खालामग्रा दंना गैया दंना
दङ नोंथां दङ मोसौ बोरमा दङ आरो
उम ओफ्राय ओ नोंथां बे नोंसिनिथिं सिगां जे ओ भारत सरकारा जे बे पि एम ए वाइ नि न' होदोंमोन जे
औ
आं बे' न'खौ माने नोंसिनि गामियाव साफ्रोमबो मोनजोबगोन ना
मोनदों नोंथां
ओ गासिबो ओ जिनै थारिखाव न लुजोबनो हादोंना
लुबाय खायफाया लुबाय खायफाया गावबागाव गावबागाव बेक्थिगथ गारनानै लुगासिनो
औ दाथ' गाहाम गंफ्रामबो न'आव थाङोबानो
इथानि थारि न' नुनो मोनो
आ गोदोनि जुनादफोर बिदिनो न' गंसेखौनो सोरजिनो गोबां खस्थ' जायोमोन
औ थुरिनि न' नारानि न' नङासोमोन
औ औ दानि दिनाव बांसिनानो माने ओ आस भारत सरकारानो माने‌ गोबां मदद होबाय बिदिनो न'फोरखौबो होजोब्बाय।
दिन मोजां जाबाय आरो
औ।
उम। ओ‌ ओ औ ओ आरो नोंथांमोनिथिं माबाफोर गैया बिदिनो सोरबाफोर आबादफोर खालामग्राफोर गैया। दङ बायदिसिना फालांगि औ।
बि साहा बागान बिनो लबार बागान बागान बेफोरबायदि आबादफ्रा दं आरो जेनेबा गय बागान बेफोर आबादखौ मावनानै बिथांमोनहा गावसोरनि आथिङाव गसंथानाय हालाय खेमथा बोलो दं आरो दा जोंनिथिं
बिदिनो बिफां लाइफांफोर गायनानैबो दंना गैया? ज जेनेबा हमनाला उम जेनेबा बिसोरो थालिर बागानखौ खालामबाय आरोना‌। ओमफ्राय आरो दंफां बागान बाय बेबायदि दामि दामि दंफांफोर गायनानै
बेबायदि दामि दामि दंफांथ' गैया नोंथां। बे लबार
उम, औ।
बेखिनियानो आरो जोंनिथिं दासान्दि। दङ जेब्ला जों हाजोथिं दावबायलांगोन अब्ला जों नुदोंमोन सनन्दन बागान बेफोरखौ जों नुनो मोनो आरोना। सन्दनाथ' दामि जाबाय नालाय नङासै।
औ।
जेब्ला जों हाजोथिं फारसे दावबायो अब्ला जों नुनो मोनो आरो बागानखौ। न बागानफोर, सिगुन बागानफोर, सिसु बागानफोरखौ जों नुनो मोनो आरो होमबा नोंथांमोननिथिंलाय माबायदि,
जोंथि बिदिब जोंथिं बिदि बागानखौ गोबां खम आरोना। जोंं बां सिन माने हा थाबाबो माने मावनो नागिरा। थायो। जों खालि जोङो माइ आबादखौल' नायबाय थायो माने बांसिनानो दंफां लाइफां गायनो गोसो जाया बिदिनो जोङो उनाव फिउसाराव जोङो दंफां लाइफाङा देरबा जोङो गोबां थार थाखा मोनो बिदिनो जोङो हमना ला, औ जोंजों लोगोसे जोङो बिदिनो गोबां जेनां हाफायोबा जों गोबां रां मोननो थाङो। आरो थफताफ्राथ' गोबां दाम। तफथा बाथामफ्रा दानि दिनाव
उम
जेरै मुलि, दंफां लाइफांनिफ्राय जों मा मोनो मुलिबो मोनो मेदिसिन नङासै। उम जोंनि देहानि थाखाय बा जोंनि बेमारनि थाखाय जों मा मोनो मुलिबो मोनो।
औ।
बेनिखायनो जोंनि थाखाय दंफां लाइफाङा इम्परटेन्ट नंगौ ना नङा नोंथां।
नंगौ नोंथां द माने दंफां लाइफां माने औ नोंथां। जोंनि थाखाय जोबोद गोनां दंफां लाइफां माने जोंनि थाखाय एक्सिजेन्ट हगारो आरो जोङो बिनो खारबनडाइ अक्साइत हगारो आरो दंफाङा मोनसे मोजां खामानि मावबावो बे बिसोरो माने दैखौ लाखियो आरो ना नोंथां बिसोरो दंफाङा माने दैखौ गोबां लाखिना दोनो। दंफां -लाइफां गैयाब्ला माने दैया माने थांजोबो आरो ना। माने जाय जायगाफ्राव बाला गोरान बायदिफ्रा जायो। बे जायगायाव माने दंफाङा खम जायो माने। मानोना दंफां- लाइफाङा दैखौ लाखि बिनि जाउनाव माने दैया थाजिमै थायो आरो दैया ला-लाखिना थायो, ब्लक जाना थायो। जायफ्राव दंफां -लाइफाङा जोबोद खम, बि जायगायाव दैयाबो खम जायो, आरो गोरान बारा जायो। दैनि आंखाल जायो आरो ओमफ्राय दा नोंथां नोंसोरनिथिं दैफ्रा बिदिनो ओ, खाथि खालाफ्राव मोनोना नोंथां?
औ नोंथां मोनो नोंथां। जोंनि न' खाथियावनो बेबायदि दै नाला मोनसे दं आरो ना।
औ।
बे जास्ट दो- दुब्लि बारिनिफ्राय फैनाय नाला ओरोना।
ओ
बिदिनो हाजोनिफ्राय फैनाय नङा बेयो, दुब्लि बारिनिफ्राय फैनाय दै आरो खाथियावनो नोंथांमोनथिंलाय माजों
दे होमबा नोंथां दोनथ'नोसै। हेल'